खर'
औ औ खोनादों खोनादों आदसा नोंथां मा खालामबायनानै दं।
अ नोंथां आङो नै ओ इसिं न'आव एसे फिसा फिसौ खामानि मावलागासिनो।
आदसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
औ ओंख्रियाथ' जाथ'आखो नोंथां जानायनि माखासे लाहार फाहार सोलिगासिनो
आतसा मा ओखिरि
ओ बयलार बाजिसो नोंथां
आदसा गोथाव माथो होनबाथ
एसे गोथाव बारा नङा नोंथां।
औ औ आतसा दा। थ' दैज्लां बोथोर नालाय गायनाय फुनायफ्रा माबोरै सोलिगासिनो नोंथांमोनजों।
अ गायनाय फुनायफ्राथ' सोलिदों सोलिनाया थेवब्लाबो माने। बोथोरा एसे गाज्रि होदों आरो देनाय दोनि थाखायनो माने एसे ओ नांथानानै दं आरो जोबनो गोनाङाबो जो थावखै एसे एसे दंबावो औ
सारा नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा नोंथां
अ जागोन दे फ्रियानो दे
अ होमब्ला नोंथांजों आं मोने टपिकसो लानाफैदोंमोन आरोना सावरायनो
औ औ जागोन
अ अ टपिकआनो जादों माने ओ जे दैबाना
बा
दैबानाया जेसु सुबुंनि सुबुंनि जिउआव माबायदि माबायदि गोहोम लाबोदों बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथा हागोन
अ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
ओ दा नोंथाङा दैबानानि बागोय सोंदों नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ दा जोबोर मोजां नोंथांनि सोंथिया मानो होनोबा बे जाथायखौ जों माने जोंनि ओनसोलाव जोङो माने गोबां नुफ्लेबाय थायो आरो नङा होनबा नोंथां जााफ्लायबाय थानाय जाथाय मोनसे बियो औ दा जोङो मा होनो जोंहा दैबाना बुङोब्लाथ' बे दैबानाखौ जों सुबुंफोरा बानायनाय नङा बेयो जाहैबाय जोंहा मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय मोनसे खैफोद बा जाथाय आरोना नोंथाय नोंथां
औ औ
औ बियो माने मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाथाय आरोखि माने दा जोङो मा होनो जोंहा दैबाना बुङोब्ला दैबानाया जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों
नोंथां ओ मानो होनोबा जोंहा मा होनो जोंनि बे ओ जेन'बा जोंनि बे ओनसोलाव बांसिन सुबुङानो मा होनो आबाद बायदि खेथिनि सायाव माने सोनारनानै थायो आरो नोंथां
औ
दा बै माने माब्लाबा समाव बोथोरा गाज्रि जानायनि खारनाव जोंहा बांद्राय अखा हायोब्ला दै बाना जायो होननायखौ जों मिथियो मानो होनोबा जोंहा बांद्राय अखा हानाय लोगो लोगोनो मा होनो दंग'नि बा दैमानि माखासे दैफोरा अभार जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ बाराद्राय जाया दंगनि दैफ्रा जेब्ला
औ औ
नि दैबाना दैया बांद्रायबा अभार जागोन ना नोंथां दा बैफोरबायदि जायोब्ला मा होनो ओ दंग' दंना बान्दो बानला सिफायला जोबनानै माने बियो उसिफावो आरो नोंथां लोमसावो आरोना नोंथां
औ औ
औ दा बै
खोनादों ना नोंथाङा
लोमसावनायनि खारनावनो आंहा
औ औ
थाब औ औ खानादों नोंथां
आङो नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनानो मोनाखै होनना नोंथां
एबार खोनाबायना
औ औ दायो खोनाबाय नोंथां
औ औ दा नोंथाङा दैबानानि माने बागै सोंनायालाय आं दैबानानि बागै एसे फोरमायदोंमोन आरो नोंथाङा मोजां खोनायाखैब्ला आं एसे फोरमायफिनना होनोसां
औ औ औ औ औ नोंथां औ
औ माहोनो माने बांसिन सुबुङानो माने नोंथां आबादजों सोनारनानै थायो आरोना जोंनि बे ओनसोलाव आवहाय
औ औ
दाल मे माहोनो आबादजों सोननानै थानाय सुबुंफोर नि माखासे आबादफोरखौ जेब्ला बांद्राय अखा जानायनि जाउनाव जोंहा मा होनो दैमानि दै बा दैमानि दैया बारदो बना सिफायनानै जों सिफावनानै सासे आबादारिनि ओ मा होनो खेथियाव बा बागानाव जेब्ला दै लोमफैयो लोमसाव फैजोबनानै आबादारिनि माखासे ओ माहोनो खस्थ' मोननो गोनां माहोनो आबादनिफ्राय मोननो गां फसल बा फिथाइफोरखौहाय ओ मा होनो दै बानाया बुखारनानै बुसावलनानै थांजोबो अब्लाबै बै समाव माने सासे आबादारिया जोबोद दुखुनांथाव जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
मानो होनोबा नोंथां सासे आबादारिया बे आबादखौ आबादनि सायावनो माने सोनारनानै गावनि माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ सुफुंना लायो बा गावनि थांना थानाय जिउखौ सुंथाना लायो नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंगौ
औ दा बैफोरनि जाहोनावबो माने ओ मा होनो मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय दैबाना जाथाया माने बेखौ बुखारनाबो लाना थाङोब्ला बै सासे आबादारिया ओ आबादानिफ्राय मुलाम्फा मोननानै गावनि नांगौ जनाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ
एब्ला बैफोरबायदिनि थाखायनो माने एसे दुखुनांथाव लाबोयो आरो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव। आरो बेल' नङा जोंहा दै बाना जानाय लोगो लोगोनो जोङो गामिनि माखासे ओ बारा हान्था मेलानि लामाफोरखौ माने खुरखा खुरसि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो जोंहा लामानि बिथिङाव बा हान्था मेलानि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा बे बाहानि दैबाना जानाय लोगो लोगो जोंनि लामाखौ खुरखायोब्ला जोंना हान्थिनि थाखाय गोबां प्रब्लेम जागोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ जोंहा बेजों गारि सालायनो बा गावनो थाबायनानै हान्थिनो माने थांलाय फैलाय बा फालांगिनि बिथिङावनो जोंहा गोबां खस्थ' जागोन नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबायदियाव माने गोबां गोहोम होनायखौ बा गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। दा बेल' नङा जोंहा आरो बुंबाबो जोबा बिदिनो मा होनो आरो बिदिनो जेन'बा जोंहा सुबुंनि माखासे गोबां खस्थ'यै लुनाय माखासे न'फोर दा बै न' न'फोरखौहाय मा होनो एसेनो बुखारनानै मा होनो बुखारना लांफायोबा बा सिफायना जालाङोबा अब्ला बै सासे ओ मा होनो न' मालिक सुबुंनि गोसोआव मा जागोन बा एफा ख खस्थ' लुनाय न'खौ ओ दसे समनि गेजेरावनो सिफायना लायोबा बेहा गोबां दुखु दुखु गोनां जागोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
दा बैफोरबायदियैनो माने गोबां खस्थ मा ओ जोंनि माबायाव जोंनि थांना थानाय जिउ राहायाव माने गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा नोंथाङाबो माखासे दैबानानि बिथिङाव मोनथिगौ नामा बा माबाय दि जायो बे दैबानाया बिनि सायाव फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां दा नोंथाङा त' फ्राय बुंजोबखाबायानो अब्लाबो आं माने फांनैसो सोदेरनानै होनोसै आरो ना नोंथां।
औ
दा जोंथ' बेफोरबायदिनो गोबां ओ निउसफ्रावबो जोङो नुनो मोनदों। दैबानानि ओ दैबाना लोमनानै जानाय गोहोम फोर बा बेफोरनि जाथायफोरखौ जोङो बेफोरबायदि बिदिनो जों गोबां नुनो मोनदों जि मा होनो जोंनि बे जे रेलगारि जे लामा
औ।
औ बेफोरबायदिखौ जोङो बायस'नायखौ जों नु नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो गोब गोबां जोङो जोंनि नर्थ इस्टव जों बुंनो थाङोब्ला जोङो मा होनदों जों गोबां बिदिनो ओ दालांफोर बायनाय बिदिनो गोबां ओ मा होनदों लामाफोरखौ जोङो ओ बुस'लांनाय दै बानाया बेबायदिनो जों गोबां नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो औ आरो बेफोरबायदिनो मा होनदों जे दैमा सेर सेरनि खाथियाव थानाय मा होनदों गामिफोर जों बेफोरखौहाय मा होनदों ओ लोमसावलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो मा होनदों जोंनि ओ खस्थ'यै मावनाय फिथाइफोर बा अखस्थ'यै मावनाय बेफोरनि आबाद फसल फोर बा माइफोर ओ बिदिनो। जों मावनायखौहाय जोङो गोबां बेफोरबायदिनो नस्थो जानायखौहाय जोंङो नुनो मोनदों आरो। ना नोंथां दै बानानि ओ। दैबाना जानायनि जाहोनावहाय।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ आरो बिदिनो जोङो गोबां जोङो नुनो मोनबावदों जि बांद्राय बेफोर अखा। हानायनि। जाउनावथ' दैया लोमोना नोथां औ जों बिदिनो। ओ जों नुनो मोनदों जे निउसफ्रावहाय जोंनि नर्थ इस्टनि सिङावनो जानाय। घथना ओ मा होनदों मोनसे ओ। ओ मा होनदों बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव दैया लोमनानै जों बिदिनो। हाजो गिसिखानानै जों मोनसे गामिखौहाय खोबफबजोबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायदिनो। जोङो। मा होनदों बेफोरनो गोबां सुबुंनि जिउआ गोमालांनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। दैबाना दैबाना जानायनि जाउनावहाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ। गा ओ दैमासेनि खाथियाव थानाय बिबदिनो गामि न'फोर थानाय जों बिदिखौनो' हरखाबै। जाब्रबनाय बा हरखाबै लोमब्रबनाय बांद्राय अखा हानायनि जाहनाव। जों बिदिनि जाउनाव मा होनदों दैमा सेर सेरनि। खाथि दैमा सेर सेराव थानाय ओ गामि। जों बेफोरखौ लोमसावनानै मा होनदों गोबां बेफोरबायदिनो जिब जुनार बोहैल लांखारनाय। खौबोजों नुनो मोनदों। मा होनदों जोंनि जोङो मा होनदों बिदिनो। गोबां सुबुंफोरनि जिउ गोमालांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो ना दैबानानि जाहोनावहाय। आरो जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां मा होनदों। मा होनदों आं हान्था मेला। राहाफोरखौबो जोङो लामाफोरखौबो जोङो होथेनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना फ्राय। आथिखाल मा होनदों जोंनि बे ओनसोलावहाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ आबााद फसलफ्राबोथ' नस्थ' जालांनो हमदों आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोङ सुबुंफोरनि जिउखौ गोमानायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो दै बानाया जोंनि थाखाय मानो होन गोबां गोहोमखौ। गोहोम लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। आरो मा होनदों बेफोरदिनो जोङो। खोथायाथ' बुंनानै जों फोजोबनो हाया नोंथां। औ औ। दा जों माने एसेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन दे।
औ औ हामबायसै।